औ नोंथां। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। होमबा जोङो दिनै सावरायनो लानोसै माने ओ बर'फोरनि बेसादारि हारिमु फेसादारि हारिमु होनबा थ' गोबांखौनो बुंनो हायो जायफोर माने मुवा बेसादखौ जोङो जिउ खुंनायाव बाहायबोदों। बेफोरखौनो जोङो बुंनो हायो बेसादारि हारिमु। निम बे ओ मावनाय दांनायाबो मोनसे हारिमुआवनो गोल्लैयो नालाय। बे मावनाय दांनाय खामानिफ्राव बाहायनाय मुवा बेसादखौनो जों बेसादारि हारिमु होनना बुंजायो आरो होबाज औ होमबा जों दा सावरायनोसमनि बर'फोरा सुबुं समाज जानायाव दंफांनि मुवा बेसे सारखौ माबादि बाहायबोदों। उम बे जों सावरायनो लानोसै आरो बर'फोराथ' दंफां फांनि मुवा बेसाद गोबां बाहायबोगासिनो माने गोदोनिफ्राय बाहायबोगासिनो दङ दाबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेनेबा नि गेजेराव सोलायनायखौबो जों नुनो मोनसै । नङा होमबाओ गिबियावनो जोङो बे ओ आबाद आबाद मावनायाव ओ बेसाद माने दंफांनि बेसादखौ जों माबादि बाहायबोदों। बेखौ जों सावरायनोसै आरो आबाद मावनायावथ' दं। बिफांनि बेसादखौ जों नांखाथारगौ। ओ गोदोनि दिनाव मोसौजोंसो हालेवोमोन ना थाय दानि दानि बायदि टेक थ जों नुनो मोनामोन ओ मोस उम हालेव बाथ दंफांनि बेसादखौ नांखाथारगौ बेफोर जाबाय नांगोल जुंगाल बेदा, हासिनि बेफोर नङा होमबा। ओम बेफोर बेफोर नङाबानो हालेवनायानो जाखाथारा।
औ
ओम दानि बेफोरनि ओ आरो बर आइजोफोरा बे नखरनि हा खामानि मावनायफोरावबो जोङो दंफांनि बेसादखौ जों बाहायनाय खौ नुनो मोनबोदों। आ बेफोर उवाल, गायहेन, दिंखि बेफोर अ बेफोरखौ माइस सौनाय अन गुन्दै सौनाय बेफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दानि बायदि मिक्सार ग्राइन्डारथ गैयामोन नालाय।
औ।
औ बे उवाल गायहेनफोरजोंनो माइ सौवोमोन। अन गुन्दै देयोमोन। फिथा देयोमोन। नङा होमबा मागो दमासि फोरथ बे फोरनि बाहायनायखौ नांखाथारगौ बेफोर नङाबानो जाखाया मानोना बरफ फोरा फिथा जायो नालाय।
औ औ नंगौ।
औ औ आरो बरफोरा माने ओ आलासि सि बिनायाव बिराद मोजां बिसोरो नखराव सोरबाफोर फैयोब्ला बिसोरो माने जनो होखा थारो आरो। नङा होमबा ओं बिसोर ओ बिसोरो माने ज'नो थाखाय खामफ्लायखौ बाहायोमोन। दानाथ' खाम हाथाइनि सोलाय गोबां जग्रा माने प्लास्टिकनि मोनसोयो थेवबो जों गोदोनि दिनाव माने खामफ्लायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो गाम्बारि खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लायाथ बर' समाजाव गोजौ जायगा दंखायो। औ। बा हाबा खुंनो थाखाय गाम्बारि खामफ्लायखौ नांखाथारगौ। औ। माने ओ खैना गोदान हिनजाव गोदाननि आथिं सुनोबाबो गामबारि खामफाइखौ नांगौ आरो हौवा गोदाननि आथिं सु सुनायावबो गाम्बारि खामफ्लायखौ नांगौ। गाम्बारि खामफ्लाय नङाबानो जाखाथारा। आरो औ। हाबायाव बे हाथासुनि जानायाव बे हाथा हाथाखौ बाहायो नोंसोर सिनायोना हाथा खौ।
औ। सिनायो हाथाखौ ओं।
औ दानि दिनावथ हाथाखौ बांद्राय नुनो मोननाय नुनो मोनलियाखौनो बुंजायो। ओं गोद दा हाथासुनि जायाब्ला हाबायानो माने जाफुंसार जायामोन आरो हाथ हाथा सुनि जाब्लासो बे हाबाखौ माने समाजा गनायनानै लायोमोन। दानि दिनावथ हाथ थासुनि जानाय हाबाखौ जों बांद्राय नुुनोनो मोनलिया। नङा होनबा औ। अ आरो बर' आइजोफोरा ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायखौथ' गावसोरनो दानानो लाखायोमोन नालाय। नङा होमबा ओं दानाय लुनायफोराव अ दंफांनि मुवा बेसाद बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों। आ बे फोर साल गान्दै माखु बेफोर नङा होमबा आरो औ आरो बेफोरनि अनगायै नोंथां माबाफोर मिथिगौ नामा? नि ओ साल गान्दै।
औ दा जेनेबा गोदोनिफ्रायथ' जेनेबा जोंङो ओ जेनेबा जोंहा गोदो बिदिनो लहा बिदिनो बायदिसिना प्लास्टिकनि ओ जिनिसफोरखौ जों मोननो थांङामोन। जेराव जोंङो हाग्रानिफ्रायनो जेनेबा जोंङो दंफां दाननानै जेनेबा हाजो हाला ओंखायनो जों दंफां दाननानै जेनेबा जों माखासे जोंनि नांगौ जानाय जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय मा माखासे ओ नांगौ आगजुफोरखौ जोंङो बानायनानै लायो
औ औ दंफांनिफ्रायनो मोनोमोन नालाय दंफांखौ जोंङो गोरलैयैनो मोननो थांङोमोन बेनिखायनो दंफांनिफ्रायनो जों बेफोरखौ बानायनानै लायोमोन। मोन आरो आरो बर' समाजाव औ।
दायो जेनेबा जोंङो बुंनो थांङोब्ला जेनेबा जोंहा ओ मोसौजों हालेवनाय फोरावबो जेनेबा जोंहा गोदोनि समावहाय ओ जेनेबा जोंहा ट्रेक्टर आरि गैयामोन।
ट्रेक्टर औ जों औ औ औ जों मोसौजों औ।
जोंनो हालौनांगौ जायोमोन दा जोंङो मोसौजों हालौवनांगौ जेनेबा जोंहा नांगोल बानायनांगौ जायो। जेनेबा जोंहा दा नांगोल बानायनायावो जोंहा दंफांनि गोनांथिथार माने दा थिग बिदिनो जोंहा ओ दंफांनिफ्रायनो जोङो माखासे जोंनि ओ ओ नांगौ जानाय जेनेबा हालेवनायाव जे जे नांगौ
औ नांगोल जुंगाल बेदा न अ
माखासे माबा मुवाफोरखौ जोङो माने बानायनानै लायोमोन आरो आरो बिदिनो जोंहा ओम सि दानायफोरावबो जोंहा माखासे जेनेबा ओ दाग्रा जेनेबा जोंनो ओ नांगौ जेनेबा जि दानो थाखाय जेनबा गान्दै औ आरो बै जि दाग्रा जेनेबा जोंहा बेखौ मा होनो बेखौ‌ ओ जेनेबा औ साल-सालखुन्थायानो होनो नामा
औ साल खुन्थाखौबो साल खुन्थाखौ बो दंफांनि बानायनाय नुनो मोनो आर ओमफ्राय खायसेया औवाजोंबो बानायो यो बेयो बे गावबा गावनि गोसोसो
औ आरो जोंहा न' बां बानायनोबो जेनेबा जोंहा खुन्था बानायना नि थाखाय जों गोदोनि समाव पाक्का खुन्था गैयि समाव जोङो बेफोरखौनो दंफांखौनो जोंहा बानायनानै लायोमोन आरो जोंहा बिदिनो थिं दोनाय बिदिनो
औ दानि दिनावबो औ औ दानि दिनावबो
नुनो मोनो आरोखि दा बेनि औ दा फाखानि न' बानायनाय समावबो जोंहा दंफांखौ नांगौ जायो जेनेबा जा खोरखि बानायनाय दरजा बानायनाय आरो बिदिनो बायदि माखासे सियार बेफ बेबायदिनो जा बानायनो नांगौ जायो आरो औ दा ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा जेनेबा
ओम बेफोरनो आरो दंफांनि बाहायनायफोरखौ बेफोर बेफोर दंफांनि बाहायनाय दा आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोदों आ ओ माने दंफांनि सोलाय जोङो लहाखौ बाहायनाय नुनो मोनबोयो जोङो थिं दोसथाबनायाव जों दंफांनि काटखौ बाहायोमोन दानियाथ' जोङो डायरेक्ट माने फाखाजों धालाय बानाय हानायखौनो नुयो आरो खायफा खायफाया लहाजोंबो थिंखौ दोसथाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे खिर खिनि फ्रेमफोरखौ जोङो दंफांनि सोलाय दानिया जों फाकानि बा लहानि बेफोरबायाददि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो खिरखिखौबो जोङो दंफांनि सोलाय बे एलमिनियामनि ग्लासजों एलुमिनियामनि फ्रेम होनानै ग्लासजों होथेनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो
औ
उम बेफोरबायदि माने अ
आरो जोंहा दा गोदो जेनेबा जोंहा दंफां माखासे माबाफोरखौ जोंहा गोबां बिदिनो बायदि रोखोम माबाफोराव बाहायनाय जायोमोन आरो जेनेबा जोङो गामबारि खामबलाय बुंनो थाङोब्ला जाहा बेखौ गाम्बारि दंफांनिफ्राय जा बानायनाय जायो।
औ औ।
जोंनि थाखाय जेनेबा मोनसे गोनां। थार मोनसे ओ बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खामफ्लाइ आरो जेनेबा जा बेखौहाय जेरै जोंहा माइनाव बरायनाय औ माइनाव बरायनाय बायदिफोराव औ ब इदिनो जोंहा दुब्लिनिफ्राय जेनेबा मायनाव बायनानै लायो। जेनेबा खार्थि गासा फोरबोआव। दा बेफोराव जोंहा जेनेबा आथिं सुनो थाखाय। जेनबा बे गामबारि खामलायखौ गोनांथि जायो दा बिदिनो गोबां माखासे। माबाफोराव जोंहा दंफांजोंनो गोद बेहाय माने बिफां लाइफांजोंनो जोंहा माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ। बानायनानै लायोमोन आरो। नाथाय दानि। आथिखाल मुगायावथ' जेनेबा जोंहा दंफानि सोलायै जेनेबा माखासे लहा। बा लबारफोरनि माखासे माबाफोरबो जाबाय। बाहायनाय नुनो मोनसै। दा थेवब्लाबो जोंहा दं। बिफांनि माखासे ओ माबाफोरा जेनेबा दासिमबो बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा।
औ औ बर'फोरा औ ओ बर'फोरा माने दंफां आंजों दामग्रा देग्रा आगजुखौबो बायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर खाम सि खेरजा। बेफोरखौ। जोङो बर' नि दामग्रा देग्रायावो जों नुनो मोनो आरो दं बिफांजों बानायनायखौ औ खाम सेरजायाथ' बर' फोरनि आंगो मोन से दामग्रा देग्रा आगजु खानालाय।
बेफोर
औ औ औ औ आ‌ नों थां जोंनिया रायलायनाया दोनजासिगोन नामा समाबो जाबोबायमोन नोंथाङा एसे नायदों ना औ नायदों औ दे होमबालाय दसे थानानै जों दोननोसै औ बर'फोर औ बरफ फोरनि बे ओ ओंखाम संनायावनोबो जोङो औवा दंफां बिफां बाहायनायखौ जों नुयो ए सागं सागंफोरखौसो दानिया दंफांजों बानाय होनायखौ जों नुयोना खादौ औ खादौखौबो जों दं फांजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो। अ दे नोंथां जों दोनथनोसै नामा समा ग्रोब जाबोबाय औ दे।
ओर